औ हेलौ
हेलै।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
औ हेलौ नोंथां। खोनादों नोंथां।
हेलौ।
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ ओ फनहरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं मोननैसो आयदाननि सायाव साव- रायज्लायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंनिया बिदिनो बर'फोरनि गोदो गोदायनि जानाय। लोंनाय एबा दानि गोदान जुगनि जानाय लोंनाय जेनेबा बेफोरनि बागै नों। नोंथाङा मायबाफोर फारागथि नुदोंब्ला नोंथाङा एसे। फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ।
बिदिनो ओ गोदोनि जानाय लोंनाय बा दानि मुगानि सोलिबाय थानाय जानाय। लोंनायजों जों गोबां फाराग नुयो ओ गोदोनि ओ। दानियाथ' जोङो ओ बिदिनो थावफोरनि बांसि। न बेब'हार बाहायै जोङो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ जोङो संना जानायखौ नुनो मोनो। जोङो गुबुन गुबुन हादोर एबा बेबायदिखौ जोङो सोलोंना जानायखौ नुनो मोनो नाथाय गो। ओ जोङो। गुबै मैगं संना जायो होनबा जोङो गोदोनि दिनाव जायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो गोदो ओ खोनानो मोननाय बायदिबा ओ जोङो आबै आबौमोननि खुगानि। ओमफ्राय ओ जोङो गोदो बिदिनो ना सा साम' खांख्राइ गुरबाबो ओ जोङो बांसिन। ओ थावहोना जायामानो बिथांमोना रुना जायोमोन। नाथाय ओ जानायफोराव आथिखाल अ आथिखालनि मुगाजों। गोदो मुगाजों गोबां फाराग ओ जोङो। बोथिसे ओंखामनि थाखाय जोङो गोदो जोबोर खस्थ' खालामनांगौमोननो बिदि ओ मालाय एसे। एसे बेलेगफोरा एसे धोनिबाबो बिथांमोनहा बिसिरनियाव थांनानै जोबोर खस्थ'। खस्थ' खालामबाबो ओ। बिदिनो जोङो माइरं ओ जोङो ओ बोथिसे मोनबाबो जोङो। एसे मोनबोबाबो जोङो माइ सौनानै एबा माइरं सौफानानै मोनबो औ।
बे थायबा बिदि थाइनै बिदि गाहाम मोनो आरो।
जोंनिया गोदोआव ओ जोङो से राङावनो जोङो। ओ मनासे जोङो जलंगासे जोङो बिदिनो मै। गं मोनबोगोन होनना जोङो। दासिमाव लासै आबै आबौमोना बुं जोंनि सिगाङाव बुंफोरोथेनाय जायो नङा। नोंथां ओ गोदो बिदिनो। जोबोर खम बेसेनफोरावनो जोङो मैगं थाइगं मोनोमोन। ना बेदर मोनोमोन जोङो गोदो रांनि बिबाङाबो एसे खममोन ना। ओ बिदिनो ओ जोङो। गोबां ओ बर'नि ओ। आगोलनिफ्रायनो जोङो गोबां बर'नि मेगं बिदिनो जोङो गोथाव गोथाव खाबथा ना संनाय नुयोमोन। ओ नाथाय जोङो जानाय आदारनि थाखायबो जोबोद गोनांथिमोन एबा मेगन- थाइगंआ जोंनिया जोबनो गैयै आंखालनि गैयै जायोमोननो नाथा- जोंनिया जानाय आदारा जोंनिया माइरं दै रङा एसे - खम मोननो। जोङो साबिदिनो सा नसेयाव जों बोथिसे फोर मोनो।
औ। औ हेल' नोंथां। हेलौ नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां। हेलौ। औ हेल'।